हेलौ
हेल' औ औ खोनादों औ नों थां आंथ' दंथ'यो बिदिनो ओरैनो जिरायनानै
औ ओ नोंथांखौ आंङो कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय सावरायलायगोन होननानै आं नोंथांखौ कल खामनाय जादों। जोंनि बे हारिनि फोरबो अब्ला जोंहा बर' हारिया माबायदि फोरबो फालियो बा माबायदि फोरबो दङ बेफोरनि आ सोमोन्दै नोंथां।
औ औ हागोन आं दा बर' हारियावथ' गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फोरबोफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बर'फोरा गोदोनि नो गोबां रोखोमनि फोरबोफोरखौ गावनि हारिजों बा हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै जोबोर गाजा गोमजायैहाय फालिनायखौ जों नुनो मोनबोदों गोदोनि नो बेफोर फोरबोफोरखौहाय जोङो आथिखालावबो गोबां रोखोमनि गोख्रोङैनो बा रंजाथावैनो फालिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां रोखोमनि फोरबोफोरखौ ओ जोंङो मोनथिनानै मोनो जेरै बादिहाय बैसागु फोरबो बो मागो फोरबो काति गासा फोरबो बेफोरबायादिनो गुबुन रोखोमनि गोबां गोबां ओ गुबुन गुबुन मुंजोंहाय मिथिनाय जायो बेफोरनि गेजेरावनो जों बर' हारियाहाय बैसागुखौ बैसागु बोथोरावहाय जोबोर गाजा गोमजायै ओ रंजानायफोरखौहाय जों नुनो मोनो बैसागु बोथोरावहाय जोङो गोबां रोखोमनि गामि अखाफोरावहाय गामिनि बोराय बुरै बा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ गासैखौबो ज' ज'यैहाय बैसागु रं जाहैनायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि दामग्रा आगजुफोरखौबो लानाय नुनो मोनो जेरैबायाददिहाय खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा बेफोरखौबो लानानै जोङो गामि गामि मागिहैनाय बा जाहैनायखौहाय जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बैसागु बोथोरावहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओंख्रि बा
गोबां गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जिरादफोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो बैसागु बोथोरावहाय गोबां रोखोम रोखोमनि नेमखान्थिफोर दं जेरैबायाददिहाय बैसागु सैथो दाननि गिबि सानावहाय जोंङो मोसौ थुखैनायखौहाय नुनो मोनो बे मोसौ थुखैनायावबो गोबां रोखोमनि नेमखान्थिफोर दं जेरैबाददिहाय जोङो बेखौहाय मोसौखौ थुखैनो थाखाय खाद्रि फान्थाव लाव हाइजें हालदै बेफोरखौहाय माला सुनानै ओ बेफोरखौहाय जोंङो न न आलायनानै दोननायखौहाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों आरो मोसौखौ थुखैनो थाखाय गिबियावनो जोङो साराय एक घन्टानिफ्राय जोङो हांगारफोरखौहाय लानानै बेखौ थाव गुबैजों गलाय मोनदेर खालामनानैहाय बेखौ बेाय थालिर जा थालिरनि बिलाइनिफ्राय ओक्षएसे हास'नानै जा लानाय जानाय जायो बे दान्थाजोंहाय जोङो ओ फथा फथि होनायखौहाय जों नुनो मोनो मोसौफोरनियावहाय बेफोरबायाददियैनो जोङो बेखौहाय खथा फथि खांनायनि उनावहाय ओ बिलो बिलो माबा हाखरफोराव हाखर फुखुरिफोरावहाय थुखैनायखौ जों नुनो मोनो मोसौखौहाय, बेनि उनावहाय जोंङो बेखौहाय ओ लाव, फान्थाव हा जा हानानै लायो। बे बेजोंहाय खुबै खुबै ओ ओ मोसौखौहाय ओ खुबैनानैहाय गान रोजाबनाय बा सल' रोजाबनायखौहाय जोंङो नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' समाजावहाय, ओ गोबां रोखोमनि नेमखान्थिफोर दं। ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनायनि उनावहाय ओ बेखौहाय दोनदालनिफ्राय एबा दोनदाल जों खानायनिफ्राय हेंगारनानै उदाङै गांसो जानो थाखाय ओ हेगारनानै होनायखौ जों नुनो मोनो दुब्लि फो थारावहाय। ओ बेफोरबायाददियैनो जोङो नैथि नैथि सानखालि मानसि बिनि बैसागु महरै फालिनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंङो बेनि उननि सानखौहाय ओ आलासि ओ बाय बाहागिफोरनि ओ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो बे बेनि उननि बेफोरबायाददियैनो फारियै जोङो मोसौ बैसागु ओ दाउ अमानि बै बैसागु सैमानि बैसागु ओ बेफोरबायदिनो बाय बाहागिनि बैसागु बेफोरखौहाय जोङो ओ रोख रोखोम रोखोम लानानै बा गुबुन गुबुन नेमखान्थिफोरजोंहाय जोङो फालिनायखौ जों नुनो मोन मोनबोदों। ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि गेजेराव आरोबाव दंबावो मख'जाथाव मख'जाथाव फोरबोफोर ओ बेफोरखौ औ बो जोङो बोथोर लानानै सम सम फालिनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबाददिहाय मागो फोरबो होननानै बुङोब्लाबो जोङो मागो फोरबोखौहाय मागोनि बोथोरावहाय ओ फालिनायखौ जों नुनो मोनो। मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंङो बेखौहाय गि गुबैयै गोजां बोथोरावहाय खुंनाय जायो। बा गोजां बोथोरनि समावहाय बे मागो फोरबोखौहाय ओ फालिनायखौ जों नुनो मोनो। मागो फोरबोआवहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओ जामुंफोरखौ बा फिथाइ सौथा फिथाय सामथ फिथाइ ए बा फिथा सौरायफोरखौहाय जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो मागो फोरबोफोरावबो जोंनि बर' आइजो बा बर' ओ ओ हारिनि हिनजावफोराहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाफोरखौहाय ओ देनानै जानायखौ जों नुुनो मोनदों। बेफोरबादियैनो जों ओ फिथा लावदुम ओ एन्थाब, लारु बेफोरबायदिनो गोबां हासं फिथा ओ सिथाव फिथा बेफोरखौबो जोंङो गोबां गुबुन गुबुन नेमखान्थिफोरजोंहाय ओ देनानै बा सौनानै सानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेफोरबादिनो जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्राय मागो बोथोरावबो गोबां रोखोमनि गाजा गोमजायै हाय ओ नख'र नख'र बाय बाहागि आलासि उलासिफोरजोंहाय ओ ओ बोथिसे बोथिसे ओंखाम जानाय खौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो मागो फोरबोआव हाय जोङो आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि सोलाय बोनायखौ नुनो मोनदों। ओ जेरैबायदिहाय मागो फोरबोनि ओ नैथि मंगलबारखौ ओ जोंनि बर'फोरा ओ बाथौ धोरोमनि सा सान महरै फालिबोदों। ओ गोदोनि दिनावहाय नाथाय बेफोरखौ एसेबां गाजा गोमजायैबा ओ गोख्रों थावै ओ फालिनायखौ जों नुनो मोनामोन। आथिखालावहायनोखि मंगलबार खौहाय गोबां रोखोमनि गोख्रोङैनो फालिनायखौ जों नुनो मोनो। बे नैथि मंगलबार फालिनाया बाथौ फुजाजों लोगोसे गोबां रोखोमनि लोब्बा लाखिनानैहाय खुंनाय जायो। बेखौहाय आथिखालाव आसाम सोरखाराबो गनायथि होनायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालावहाय नैथि मंगलबारावहाय ओ जोंनि ओ फरायसालि फरायसा सालिमाफोरखौबो जोङो बन्द' खालामनानै बाथौ फोरबो खुंनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ नोंथाङाबो एसे बर'फोरनि फोरबोनि सायाव गुवारै बा सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन दा नोंथां
औ हागोन नोंथाङानो बुंलां खाबाय जोंनि बर फोरबोआ माबायदि जायो बा जोंनि बर' फोरबोआव माबायदि गाजा गोमजायै रंजायो मोसायो बा जानाय लोंनायखौ जों जायो बिथाङानो एसे मोजाङैनो फोरमायखाबाय नोंथांनि फोरमायनायखौ आं जोबोर मोजां मोनदों बिनि गेजेरावनो आंबो फंनैसो नोंथां सावरायलायनोसै जेरैहाय जोंनि फोरबोआ माबायदि जायो माबायदि नङाब्ला जों गोजोन्नाय मोनो ओ बिदिनो जोंहा बैसागु फोरबोखौ नोंथाङानो बुंलांबाय गाजा गोमजायै रंजा बाजायै बा बर' हारिनि दामनाय दामजु बेफोरखौ लानानै जों गामियाव मागि हैैयो बा रंजाहैयो थिग बेबायदिनो मागो फोरबोआबो जों मागो फोरबोखौ जों गासैबो मानसियाबो जे मागो फोरबोआ जानाय लोंनायनि फोरबो बा ओ जोंनि गो थैफोरनो बावउनाय फोरबो बेबायदि होननानै जों मिथियो जोंहा जोंहा जेरैहाय दङ गिबि फिथा देजेननायखौ जोंहा गोथैफोरनो सावनो थाखाय जोंहा जोबोद दुगैस्रां लोबसां स्रां न'फोरखौ लिरस्रांनानै जों बिसोरनो बानो थाखाय जोंहा सावग्रनाय जायो होननानै जों बेखौबो मिथिगौ बे जोंहा मथायफोरखौबो फालिनाय नेमखान्थिखौ जों फालियो बोसोरै बोसोरफ्रोमबो बिदिनो जों फोरबोआ मागो फोरबो दङ आरो काति फोरबो काति फोरबो होनना बुङोबा जोंहा ओ काति फोरबोखौ जोंहा माइ माइ ओंखारजेननाय समाव बा माइआ बिबार लाजेननाय समाव बा फोरबो फालिनाय जायो जेरैहाय जोंहा काति फोरबो खालि ओ बुहुद प्रसाद बावनानै बा जोंहा ओ आलारि बाथि सावनो थाखाय जोङो थालिर दंफांखौ एसे फिसायै हास'ना लायो बे बे थालिर दंफांआव जोंहा आलारि बाथि सावो गोदो आलारि सावनो थाखाय जोंहा थाइगिरनि बिखंजों आलारि बाथि सावनायखौ जों बांसिनानो नुयो आरो बुंनाय दङ जे खाथि गासा फोरबोआव आबादफोराव बा माइ फोराव बेबायदि आलारि फोजोंहैयोब्लानो माया गोग्गो जायोबा माया मोजाङैनो फिथाइ होयो बेबायदि होननानै जो फोरबो काति फोरबोखौ फालियो आरो जोंहा बुङो जे काति फोरबोआवलायनो आलारि बाथि सावोब्ला जोंहा दाउस्रि दाउला बा सखा दाउ बे बेफोर माइफोरखौ बांद्राय जाया होननानै मिथिनो मोनो आरो आ बिदिनो आरो जोंहा नै आ दाननि जोंहा आमथि आमथि फोरबो दङ जेखौ बुङोबो जों आमथि बे आमथि सुवाया जाहैबाय जोंहा बैसुमुथि आइखौ सुवा जानाय होननानै बुङो आरो
औ नंगौ
सुवाखौबो जोबोद मोजाङैनो फालियो जोंहा हादाननि स्नि सान थांनायनि उनाव जोंहा सानथाम जेबो मावनाय दांनाय एबा हा जावनाय आबाद मावनाय आलि दाननाय बेफोरखौ गासैखौबो बन्द' खालामो आरो आ बिदिना खौबो जोङो बेबादियै फालिब्ला सानथाम थानाय जोङो रायजोआव ओ गाजा गोमजायैनो ओ फुजा फोरबो बिदि जेरैहाय दै गोदान जों फैफानाय ना खांख्राय बेफोरखौ जों जानानै जेबो बेराम आजार जायनिफ्राय दैयाव आलारि बाथि सावो बा फुजा होयो बिदिनो बिखौबो फुजा होयो जाहाथे माइ दै गासैबो ग्रोम ग्रोम जायो बा लोब लोब बारयो बेनि थाखायनो जोंहा आरदि फुजाखौ बाव मोनथिगौ आरो
औ नंगौ नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबोबाय नोंथाङाबो आंनो मोनसे खोनथाबाय बा मोनथिनाय बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय। नोंथाङा आंनो जोबोर मोजाङैनो फोरमायबाय नोंथांजों रायज्लायनानै आं ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथांसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय
औ
गोजोननाय थाबाय। औ